ओ नो-नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोन से आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो सम दङ ना
औ सम दङ नोंथां सावरायजागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव खाथि गासा फोरबोखौ माबायदि खुङो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ ओ जोंनि ओनसोलाव काथि गासाफोर फोर्बोखौ बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै खुंनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो खाति खासाखौ जोङो ओ खाथि गासा होनोब्लाथ' अ मिथिखायो नङा होमबा नोंथां थां गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'नि मोनसे फोर्बो खाथि गासा खौ जोङो गिबियावनो खााथि गासा फोर्बोखौ जोङो गासिबो सुबुं माहारियानो फालिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो खाति गासाखौ जोङो मा ओ बेबायदिनो जोङो मा दुब्लियाव बेबाय दिनो ओ ओ बेबायदिनो जों बेबायदिनो फार्स्टआवनो जोङो मा न'आव बेबायदिनो आलारि बाथि लगायग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो आलारि बाथि लगायग्रोनानै जोङो मा ओ बेबायदिनो इसोरनो जों बा बावथाय बावो बेखौ जोङो बावखांनानै खुलुमखांनानै बेबायदिनो जोङो ओ ओ बेबायदिनो जों दुबलियाव लानानै थांनाय जायो। जायो आरोना नोंथां अ बेबायदिनो दुब्लियाव लानानै थांनानै बेबायदिनो जोंना थाइगनि थाइगिरनि थाइगिरनि खङाव जोङो मा आलारि बाथि सावो आर ना नोंथां बेबायदिनो गोदो गोदायथ' गोबां आला बेबायदिनो ओ थाइगिरनि ओ बिखङावसो जों आलारि बाथिखौ सावनाय नुनो मोनो नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मा बेबाइदि बिदिनो आलारि बाथि जोंना ओंखारबाय नालाय नोंथां बेबायदि बिदिनो हाजों बानायनाय बे जायखौ जोङो साथि साथि खाला होननानै बुंनाय जायो औ बे बेखौ जों आथिखालाव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो दुब्लियाव लांनानै ग'न गंसे होनानै ग गावबा गावनि निजिनि हायाव बेबायदिनो गन थुनानै जोङो मा बेबायदिनो ओ आलारि बाथि लगायनानै आरो बेबायदिनो ओ एसे बेबायदिनो आलारि बाथि लगायनानै एसे लिरस्रोनानै गाव गाव निजि निजिनि हायाव लिरसोनानै जोङो मा ओ इसोरनो जा बावथाय बावदोंमोन बेखौ होनानै जो जोङो मा आ आर'ज गाबो आरोना नोंथां जाहाथे ओ जोंना जाहाथे जोंनि माइआ ओ जेबो दाउ सखा जालाङा जासे गोबां माइ ओंखारथों आरो गोबां ओ जेबो जेबो बेबायदिनो गु ओ गु ओ बेबायदिनो जेबो थेफ्ला माइ जायालासिनो गोगगो माइ जाथों होननानै जोङो बो बेबायदिनो जोङो आर'ज खालामनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोल आव बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बेलेग बेलेगै बेबायदि बिनो आर'ज खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो औ बेबायदिनो जोङो ओ सखाफो ओ सखाफोर जालां जालांनाङा मा बेबायदिनो दाउ सखा जेबो जालाङा जासे जोंनि माया मोजां मा जां थाथों होननानै जोङो बोर बियो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो साथि खा लगाय थांनानै फैनानै जोङो मा बेबायदिनो जोंनि ओ न'नि जा जोंना बेबायदिनो गय बिफां बा जोंना बा बेबाय दिनो ना ओ नालेंखर बिफां बा न'नि गिदिर बिफांफोराव जोङो ना थालिर थालिरनि थालिरखौ दाननानै जोङो सिथा सथा स-ससे खालामनानै मा जोङो दिरुं ओ दि-दिरुं खानानै फाननाय ओ दिरुं दिरुं खानानै जोङो थालिरखौ खानाय जायो आरोना नोंथां। बेयाव जोङो ओ बे समाव जोंना मा ओ बे समाव जोङो बेबायदिनो ओ इसोरनो होनाय जा जोंना बावथाय बेखौ होननानै जोङो बेयावबो जों आर'ज खालामनाय जायो आरोना नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो जोङो मोसौ गलियावबो जोङो साथि खाला होनाय खौ नुनो मोननाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोङो थालिरनि ए थालिरनि ओ थालिरनि जा ओ दना बेखौ खानानै आलारि बाथिखौ सावनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंनो मोना मोना बेबायदिनो गासैबो सुबुङानो खाथि गाजाखौ फालियो नङा होमबा नों थां? जोंनि ओनसोलाव गासैबो सुबुंङानो खाति गासाखौ फालियो। बेबायदिनो जोङो मा ओ मोना मोना गासैबो ओ न'ख'र न'ख'र जोङो ज' ज'यैनो बुद बा जोंना अखाइ बावनाय गाजिफोरखौ ज' ज' न'ख'र न'ख'र हाबै हाबै गासैबो एना एनि गैयाजासे जोङो जानायखौ जा-जानाय जायो आरोना नों थां। बेबायदिनो गासैबो उम बेबायदनो गासैबो सुबुंफोरा एना एनि गैयाजासे बेबायदिनो ज' ज' न'खर न'खर हाबनानै गाजि बा जोंना बुत था बेफोरखौ लोंनाय जायो आरो ना नोंथां। औ नोंथां मोनि ओनसोलाव बो माबायदि ओ काटि गासाखौ फाननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि औ एबा ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामियावबो काति गाजा फोर्बोखौ थिग बेबायदिनो एखे रोमै रोखोमैनो खुंबोयो। ओ बुंनो थाङो बुंनो थाङोब्लाथ' काति पुजा बुंब्लाथ' गिबियाव का ति फुजा ओ खुंनो थाखाय बे काति फुजा फोर्बोखौ जोङो जेनेबा गय गोरलैफोरनि थाखाय खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ जों जेब्ला ओ जों जेब्ला बिफाङाव गय बिफ गय गोरलै थायो बे गय गोरलै थायनायखौ जों हाननानै ओ बे न'खरावनो जों थोगि होयो गय गोरलैनि नामाव। ओ बे गय गोरलैल' नङा जोंनिया गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे नेमखान्थि दं ओ जेन'बा गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना बुङोमोन जे ओ बिदि गय गोरलैखौ जेन ओ थोगि होआबा बिबदि मोनजाया होननानै। काति गाजायाव थोगि होब्लासो ओ बे गय गोरलैखौ मोनजायो आरो नारेंखौबो जों काति गाजाय ओ पुजा होखांबासो मोनजायो होननानै गोदो गोदाय बुङोमोन आरो। ओ किन थु ओ किन्थु दा बिब्दिखौ ओ बारा मानिला आरो सुबुंफोरा दानिया। थोगि होआलासिनो जाग्रोयो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ थिग बेबायदिनो जोङो न'खराव ओ न'खरनि बाथौजो थोगि होखांनानै जोङो बिदिनो ओ सान हाबि सान हाबि सायावनो जोङो फोथारफोराव थाङो नङा होमबा? फोथाराव थोगि होनो थाखाय। औ बे फोथा राव थोगि होनो थाखाय जोङो बुट आरो बिदिनो गय फाथै फिथाइ सामथाइ थालिर लांनानै जों बिदिनो ओ थालिर बिफांनि दनाख ओ दनाखौ लांनानै बे गन गंसेयाव गायनानै जों बियाव गाजि बुटफोरखौ जेन'बा ओ गय फाथै नारेंफोरखौ होयो आरो। बिदिनो जोङो ओ दुब्लियाव ओ जेब्ला माइ ओंखारो ओ ओ खायफा खायफा माइआ मोनोबो बे गासा पुजा खााथियाव औ सान हाबै सायावनो थांनानै जों फोथाराव ओ थोगि होयि आरो जेब्ला बे ओ फोथारनिफाय न'आव फैफिननानै जोङो बिब्दिनो ओ न'नि गय बिफां आरो नालेखर बिफां जा ओ फिथाइ थायनाय बिफां दङ' जों बेफोरावबो बिदिनो थालिरनि उम ओ द'नाखौ एबा ओ दुखाखौ खानानै जोङो बेयावबो आलारि बाथि लगायो आरो ओ बुंनो थाङो ओ बुंनोबो थाङोब्ला थ' जोंनि गामि ओनसोलाव बिदि ओ गोक लामा एबा बारिफोराव साथि खाला होनो थाखाय जों बांसिन हान्थि साथिखौ बाहाया जों बांसिन बे थाइगरनि ओ थाइगिरनि बिखुङावसो जोङो होनायखौ ओ बांसिन ओ फालिबोदों आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नो गोदोनिफ्रायनो मोनसे नेम दोङोमोन जे ओजोंनिया बिदि काति गाजा पुजायाव ओ बिदि नालेखर बिफां गय बिफांफोराव जोङो बिदिनो जिगाबखौ फाननानै जों बेयाव खाना दोनोमोन आरो काति गासा पुजा ओ जाहाथे बेखौ साननाय दोङोमोन जि बिदि काति गाजा पुजायाव बे जिगाबखौ फानना नै खानानै होयोब्ला जोंना फिथाइफोरा बांसिन थायो होननानै जों मानियोमोन आरो औ थिग बेबायदिनो जों लामायावबो बिबदिनो सा थि खाला होयो बे साथि खालाखौ जों हानि साथिखो बांसिन होआ जोङो बे थाइगिरनि बिखुङावसो बांसिन होयो आरो नोंथां ओ बिद दिनो उम गोदो गोदाय ओ जेनेबा जोंनि उन्दै उन्दैफोर उन्दै उन्दैफोरा बिदिनो ओ लामायाव आलारि बाथि होनानै गय बावनायावखौ गोदोनि गथ'फोरा जोंनिया बिदिनो हरफोराव बिगोमाफोरा न'आव थांब्ला बिनि ओ बिनि गयखौ खावना ला उन्दै उन्दै समाव माने बेबो मोनसे रंजानाय आरो गथ'फोरनि
नोंगौ नोंथां औ
ओ बा खिन्थु दा बेफोरखौ नुनो थांला मानोना दानि ओ गथ'फोरा औ गथ'फोरा बांसिन मबाइलावसो मुखुब थायो नङा होमबा नोंथां? औ दानिया गोदोनि बायदि रंजानो थांनायखौ नुनो मोन
रंजानो थां औ
आरो ओ गो दो गोदाय आबौ आबैमोना बुङोमोन जे बिब्दि गय गोरलैखौ लायनो काति गासा फोरबोआव ओ थैगि होआला लाबासिनो जाबुला ला-लायनो बिदिनो खुगा खायलें जानाय बिदि मे नेम दोंङोमोनना बुङो आरो गोदोनि आबौ आबैमोना। औ थिग बेबायदिनो ओ जों निया बिदि थोगि होखांनानै जों बिदिनो न'सुं सेरनि मानसिफोरखौबो जों गाजि उनु जानो लिङो नङा ओमबा नों थां औ गाजि उनु जानो लिङो आरो जोंबो ओ गामि फारसे ओ गाजि जानो ओंखारलाङो आरो नोंथां थोगि जानो। औ जोंनि गामि एबा ओन सोलाव मोनसे नेम दोङो जे जोंनिया काति गासा फोरबोआव बिब्दिनो न'खरफोराव जेनेबा हरफोराव नेम दोङो आरो नोंथां औ नोंथां मोननि गामि एबा ओनसोलावबो बि दिनो काति गासा फोरबोआव बिदिनो ओ हांसो बिदिनो खुमब्रा जानाय मायबाफोर दोङो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जोंना काति गासा फोरबोआव बेबायदिनो जोंना न'आव जि दङ' जोंना बा न'आव जोंथ' दाउ अम दाउ जिखुनु बे हांसोफोरखौ जोङो बर' नुयो बर' न'खराव जोङो फिसिनाय- फिसिनाय फिसिखायो नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो जोंनि ओ ओनसोलावबो बा जोंनि गामियावबो बेफोरबायदिनो ओ खाथि गाासानि मुङाव जोङो मा दाउ दाउ दङब्ला जोङो दाउ जागोन आरो बेबायदिनो हांसो बेबायदि सिथारनानै जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ बा खुमब्राजों दाउ बा बेबायदिनो हांसोजों खुमब्रा बेफोरबायदि ओ बेबायदिनो जानायखौ नुनो मोनदों। दों आरोना आरो लोगोसे जोंनाव मा जायनि न'खराव जोंना फारौ दङो बेखौबो जों खाति गाासानि मुङाव सिथारनानै जानायखौ जोङो नु मोनदों आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो खाथि गासा फो खौ फालिनाय जायो बेबायदिनो जोंनि गासैबो सुबुंफोरानो खालि नङा होमबा जोंनि बर' सुबुङाल' नङा गोबां गोबां हारिनि सुबुंफोरानो बे काति गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां औ नंगौ।
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
नोंथांजों खााथि खासा फोरबोनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो जबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै बिदिब्ला जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ दे। औ दे